नोंथां खोनादों ना औ नोंथां ओ नोंथाङा आंजों माखासे जोंनि बर' हारिनि हाबा खान्थिनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
अ अ हागोन नोंथां।
नोंथाङा फोरमायदो।
अ।
ओ हाबाया जाहैबाय जोंनि सुबुं समाजनि मोनसे खान्थि आरो ना जों मानसिया जिउआव उजिनानै हाबा एबा जुलिखौ लानांगौ जायो आरोना ओ हाबाया जाहैबाय हाखौ बानाय एबा संसारनि गुदुं आगा बालागुदुंखौ आगा गानहोनाय आरोना बे हाबाया जोंनियाव माखासे
खान्थिफोर दं आरो आलादा आलादा खान्थिफोर जेरै जोङो मोनद' खान्थिफोर दङ बे बेफोरनो जाबाय सोंनानै लायनाय एबा हाबा गोलाव हाबा होनो खार स'नाय हाबा ओ दोनखारनाय हाबा ओमफाय बोनानै लायनाय हाबा दोनखा नाय हाबा आरो ओमफाय दंखा हाबनाय हाबा ओमफाय गोरजिया लाखिनाय हाबा आरो। जोंनि समाजाव बेफोर हाबाफोरा जायो आरो आङो सानो जों नोंथांनि गेजेराव ओ नोंथांनो बे मोन द'नि गेजेराव आङो मोनसे सोंनानै लायनाय हाबा बेफोरनि बागै फोरमायनो सानदों फोरमायनो हागोन ना? उम उम सोंनानै लायनाय हाबायाहायबो जोंनि बर' समाज देरसिन हा देरसिन एबा गनायजाथावसिन हाबा आरो। बेखौहाय जोंनि बर' समाजाव ब बर' सुबुंफोरा गनायजाथाव एबा मानिथाव हाबा होननानै जोङो सानो आरो । बे हाबानि थाखाय जोङो जेब्ला ओ हौवा सासे हौवाया हाबा जानो गोनां बैसोआ ओ गा बैसोनि स हौवायाहाय गुबुन मोनसे जेनेबा गामियावहाय सोरबा हाबा जानो गोनां बैसो जानाय हिनजाव थायोब्ला बे गामिनि हौवायाहाय बै हिनजावनि गामियाव थांनानै सोंनो एबा नायनो थाङो आरोना बेयो जाहैबाय जोंनि गोदोनि फ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे नेमखान्थि आरो।
औ नोंथां।
अ बिखौ नायनो थांनायावहाय जोङो माखासे नेमफोर दं जेरै बेहाय जोङो माखासे गय जरा फा जरा बिनिदिनो जौ बिदि लानानै थाङोमोन आरो सिगाङाव जेब्ला जोङो नायनो नायनो थाङो अब्ला जोङो बेहाय मोनसे नेम दङ बे जाहैबाय आसान सांखा लानानै एबा थाङोमोन आरोना बेहाय जे हौवानि न'खरनिहाय सिगां समावहाय जो होनजावनि न'खरनि साहा न'नि उखुम मोदायाव थेबनानै गारबोयोमोन आरो आथिखालावथ' दानिया उखुमनि न'फ्रा नुनो थांलाना नोंथां ।
औ नोथां
औ बिनिखायनो दाथ' सिमेन्थ फक्कानि गासिबो जाजोबा बेनिखायनो हिनजावनि न'खर हरनिफ्राव आखाइयाव गथायनानै होबोनाय जायो आरो ओमफ्राय बे गथायनानै होबोनायखौ जोङो स्नि साननि गेजेराव हैफिनाब्ला हिनजावनि न'खरखौहाय जेनेबा हौवानि न'खरखौ फसायबाय एबा ओ हाबाया जासिगोन होननानै जोङो फोथायोमोन आरो बेनि उनाव जोङो जे ओ साननैसोनि उनाव जोङो हिनजावनि न'आव खबेरा थांङो आरो माने हाबानि थारिख दानोहाय ओ थारिक अक्टफोरखौ नायनो थाखाय होमबा जोंङो बेहाय जोंङो गामिनि सुबुं माखासे गामिनि गावबुरा फोरखौहाय गोरा गाहायफोरखौहाय लानानै हौवाफोरा गामिनि साफा सानै हौवाफोरखौ लानानै नायनो थांनाय जायो आरो हिनजावनि न'खरावहाय बेहाय थारिखफोरखौ दाननाय जायो आरो बिनि उनाव जोंङो हाबानि थारिकआ थिग जायोब्ला जोंङो जेनेबा हाबा खालि हौवानि नखरनिआहाय हिनजावनि नखर न'खरनियाव हिनजाव गोदानखौ लायनो थांङो आरो बे लायनो थांनायावबो जोंङो माखासे नेमफोर दङ बे फोर जाहैबाय बैराथि जरा नांगौ बिनिफ्राय ओ ओ गामिनि सेंग्रा सिख्ला आरो बोराय ओ बेनथ' जेनेबा बैसो जानायफोर हाबो जानाय सुबुं फोरखौहाय लानानै थांङो आरो बेनि अनगायैबो जोंङो बारलांफा बारलांफाफोरखौ बारलांफाफोरखौ लांनाय जायोमोन सिगां समाव सानै जेरै थिंख्लि बानग्रा जेरै ओ औवानि दान्दायावहाय जोंङो थिंख्लियाव बान्नाय जायो बेहाय ओ जौ ओमफाय साहा गय सिनि बिदिखौ लानाय जायो आरो सिगांनि समाव जोंङो अमा ओ अमा खावथां होनो मोन आरोना बेखौहाय जोंङो बानायनाय जाय बा बाहायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बाहायनाय नुनो थांला । ओ बारलांफाफोरा बेखौहाय अमाखौ खावसे थुबला दानखावनानै हिनजाव गोदाननि नआव लानानै थांनाय नेम दंमोन आरो गोदोनियावहाय आरो जेब्ला नयाव ओ होन हौवा हिनजावनि गोदाननि नआव सौहैयो अ ब्ला बिसोरोहाय हिनजाव गोदानखौ माखासे गानग्रा जोमग्रा लांहोनानै लानानै थांफायो बेखौ गारग्रा जोमग्राफोरखौ गानहोखांनायनि उनाव जोंङो हिनजाव गोदानखौ नआव लानानै हिनजाव हौवा गोदान नआव लानानै फैयो आरो बे लानानै फैनायाव जोंङो जेरै ओ बाललांफाया लांनाय अमाखौ खावसेखौ दाननानै गारबोनानै आंङो अमा खरखौ लानानै फैनाय नेम दंमोन आरो सिगांनियावहाय बेखौ लानानै बालांफाया लामा लामा मोसाबोयोमोन आरोना ओमफ्राय हिनजाव गोदानखौहाय लाबोनानै बरायनानै लाबोनानै हौवा गोदनि नआव साहा नआव दोनफैयो आरो बिनि उनाव जोंङो हाबा जानो सैबा बरनानै जुलिखौ होनाय जायो आरो बेनि उनाव हाबाया जोबस्रांनायनि उनाव जेरै गामिनि आरो हिनजाव गोदाननि नखरफोरखौ जाहो लोंहो हरनाय जायो आरो। बिनि उनाव जोंङो सिनिहा साननैसोनि उनाव हिनजाव गोदाननि नआव आथिमंगल थांनाय जायो आरोना । बे आथिमगल थांनायाव हिनजाव गोदानाहा हौवा गोदाननि न'आवहाय माखासे जाग्रा लोंग्रा जेरै गय फाथै साहा मुरिफोरखौ दाउला आरो दाउजो लानानै आलासि जाहैनाय जायो आरो बेहाय हो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बिदाय होनाय बेवहाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लिंथुमनानै ओ थांखालि मोनायावहाय जौ साहा मुरि ओमफाय बेदर बेफोरखौ जाहोनाय जायो आरो अखानायैहाय जोंङो गामिनिफोरखौ सुबुंफोरखौ आरो जाय बाय बाहागिफोरखौहाय जाहोनाय जायो बेवहाय जोंङो माखासे ओ थाखा जेनै फैसाफोर माखासे ओ थोरसि लथा खुरै माखासे जोथोबफोर हरफानाय जायो आरोना। बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि हाबाया सोंनानै लायनाय हाबाया ओ जोबनानै थाङो आरो बिनि अनगायैबो जोंनियाव बर'फोरनियावहाय ओ आलादा आलादा गोबां हाबाफोर दङ आं दहाय नोंथांनो फोरमायलांनाय बायदि जेरै सों सोंनानै लायनायनि अनगायैबो जोंङो जेरै दोनखारनाय खारसननाय दंखा हाबनाय बेफोर हाबाया जोंनि बर'फोराव दं आरो। बेनि अनगायैबो जोंनियाव दङ हा हाथासुनि हाबा आरो बेखौ जोंङो हिन्दुुनु जेरै बाथौ धोरोमनि सुबुंफोरा बे हाबाखौ होनाय जायो आरोना। खोनादोंना नोंथां? ओ आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
औ नोंथां ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंहा बर' हारिहा मोनसे हाबा खान्थि दङ। बे हाबा खान्थिया जाहैबाय जोंहा जरा जुलि ना जरा जुलि जाहैबाय। जेन'बा जोंङो ओरैनोथ' जोंङो सेंग्रा गोथार आरो सिख्ला गोथार हाबा जायोबा जोंङो बेखौ हाबाखौनो बुङो आरो बेबायदिनो जोंङो सासे हौवाया सासे हिनजावनाव बा थांनाय ना बेखौ जोंङो ओ गोरजिया थाहैनाय होननानै बुंनो नङा होमबा नोंथां? आरो बे बायदिनो जोंहा हाबा खान्थियाव दंखा हाबनाय बेफोरबायदिबो दङ। आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे गोबां नियम खान्थिजों जोंङो हाबाखौ लानाय जायो। जेरैहाय जोंङो गोलाव हाबा आरो गुसुं हाबा जोंहा मोननै हाबा खान्थि दङ। बे मोननै हाबा खान्थिया जाहैबाय जोंहा ओ गुसुं हाबा मानि गुसुं हाबा जोंङो बेबायदिनो हाथासुनि हाबाखौ होननाय जायो जेनेबा जोंङो बेखौ बा थौआवनो रायसंनानै जोंङो हाबा लानाय बेखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंहा गोलाव हाबा होननानै बुङोबाथ' आबुं हाबाना बेयाव गाजा गोमजा जायो। बेबायदिनो जोंङो ओ हाथासुनि हाबा होननानै बुङोबा हाथासुनि हाबाखौ जोंङो ओरैनो अनला ओंख्रिजों खुंनाय जायो जेन'बा बेयाव मोन से नियम खान्थि दङ जे बाव सासे पुरहित थागोन बियो रायसंनानै होगोन बाथौआवनो आरो बिनिफ्राय जोंहा अनला ओंख्रिखौ हिन्जाव गोदाना ओ रायजोनि गासै रायजोफोरखौ जिरायहोनानै जोंङो मा होनो ओ हिन्जाव गोदाना हाथायाव अनला ओंख्रि लानानै खुरनानै होयो आरो ओंखामखौ बेबायदिनो बोथिसे बोथिसे खुरनानै होगोन बिदिनो थालिर लाइ बा माबा मोनसेफोराव बेबायदिनो जोङो मोनसे नेमखौ नुबाय थानो मोनो जे ओ ओंखामखौ हौवा गोदानखौबो जाहोनाय जायो आरो बेयाव हौवा गोदाना जाहां जायोबा बिनि लोगोफोरा बिनि बेखौ बोखांनानै बिनि ओंखामखौ सेनानै जायो नङा होमबा नोंथां बेबायदि आरो आरो बे ओंखामखौ बा ओंख्रिखौ रानफुबाय थानायाव जोंहा ओ हिन्जाव गोदाना अनला ओंख्रि बा ओंखाम बेखौ ओ आग्लाय होनानै न'आव लां फिननो हायोबा बा न' सिङाव सोहैफिननो हायोबा बेखौ लोखि हिनजाव होननानै गनायनानै लानाय जायोनो बेबाय दिनो जोंहा मोनसे हाबा खान्थि दङ आरो बेबायदिनो आरोबाव जोंङो ओ मा होननानै बुङो रायजोफोरनो अनला ओंख्रिजों ओ बोथिसे बोथिसे ओंखाम खुरनानै जाहोनाय जायो आरो। आरो बेबायदि -नो हाबा गोलावाबो जोंहा मोनसे हाबा खान्थि नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो हाबा गोलाव जोबो जोंहा पर'हित थायो आरो बैराथि थायो आरो बेबायदिनो जोंहा बैराथि जरासि थायो आरो मा होनना बुङो जोंहा मथरि आरो मेथरा बेफोरबायदि थायो नङा होमबा जेरै मिथुरि होननानै बुङोबा जोङो हिनजाव गोदानजों थाफाग्राना नैथि हिनज गोदान बास केल होननानै बुङो जोङो आरो हौवा गोदानखौबो बिदिनो एखे बेबायदिनो जोङो जरा जुलि होनायाव जोङो आथिखालावथ' जों गाजा गोमजा नुययो नङा होमब नों माखासे जोङो साजायनाय आरो बेबायदिनो जोंहा न'नि बाथौआव नङालासे जोङो बायजोआव बाथौ दुमनानै बेयाव रायसंनानै हाबा होनाय जायो नङा होमबा नोंथां जोंहाथ' जेनेबा बरफफोरा मोनसे फोथारनाय खान्थि दंखायो नालाय बेखौ जोङो हाबानि सिगां फोथारनानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो जरा जुलिखौ होनाय जायो बेयाव पुरहित बा अजाया जोंहा मोजाङै रायसंनानै होग आरो इसोरनिसिम आर'ज गाबनानै होगोन बेबायदिनो आरो जोंहा जरा जुलि होगोन बेयाव हिन्जाव गोदाननि बिफा बा न'खरनि बिबत्रि बा न'खरनि जानाय आरो बेबायदिनो हौवा गोदाननि न'खरनि आखाइ हमनानै होलायनाय ना बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो जेनेबा हिनजाव गोदाननि न'खरनि मानसियाबा बिमा बिमाथ' नङा बिफाया आखाइ हमनानै होनाय बेफोरबायदि दं आरो नाथाय जोंहा मोनसे मोनसे नियम दङ जुदि हिनजाव गोदान लागोआ हौवा गोदान लागोआव हाबाया खालि फैयोबा बिनि बिमा बा हिनजाव गोदाननि बिमाया फैनो मोना मानो होननानै बुङोबा बिमा बेफोरनाव बांसिन दुखु थायो बेनिखायनो फिसाफोरखौ बिलाइनायाव बिस्रा गोबां दुखु जायोोमोन जाहोनाव बिमाफोरनि फैनाय नियमखौ जोंहा नुनाय जाया नङा होनोमबानो
औ
बेबायदि आरो आरोबाव जोङो हाबायाव जोङो बेखौ मख'नो हायो जे जोंहा हाबाखौ मानो जायो आरो हाबा खान्थिखौ मानो दानाय जादों जोंहा बेखौ बुंनो थाङोबा जोङो
अ
हाबा खान्थिया जोंहा जोबोद गोनांथार मानो होननानै बुङोबा जोङो सासे मानसिजों आरो सासे सासे हिनजावजों आरो सासे हौवाजों जरा जुलि जायोब्लासो बिसोरो रायजो जानो बा संसार जानो बा गथ' गथाय खांनो बेफोरबायदि मोनथाय दङ आरो बेफोरबायदि गैयाबा जोंहा बेबायदिनो मोनथायाइ गैयि माखासे बेफोरबायदि संसार जानाय हाबा जानाय बा गथ' गैखांनाय बेफोरो मोनथाय गैयि जालांगोन आरो जोङो जोंहा हाबा खान्थि खाथियाव जोंहा मोनसे आरोबाव गोख्रों नियम दंबावो बेयो जाहैबाय जोंहा उन्दै बैसोआव हाबा जानो मोना नङा होमबा नोंथां बेफोर बेफोरखौ मानो बेफोरबायदि खान्थि दानानै होदों बा दानानै लादों होननानै बुङोबा जोङो उन्दैसा गथ'फोरा बा लाइमोन गथ'फोरा बा बैसो जायै गथ'फोरा बिसोर गावसोरखौनो बुजिस'वा नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो बिसोरो जुदि बे समावनो हाबा जायोब्ला नङा होमबा बिसोरो आरोबाव संसारखौ माबोरै जागोन बा गथ' गथायखौ माबोरै बा न'खरखौ बोरै सालायलांगोन नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो माखासे हाबा खान्थिखौ बा बैसो जानानैसो हाबा लानो मोननाय बे खान्थिखौ लानाय जादों नङा होमबा नोंथां आथिखालाव जोङो जोंनि भारत सरकारफ्राबो जोंहा बेखौ थि खालामनानै दोनदों जेन' उन्दै समाव बा उन्दै बैसोआव ना चाइल मेरि होननानै बुङो जोङो जायखौ बेखौ माना खालाम बा मोनथाइखौ बेखौ होनाय जायाखै नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो ओ बैसो जायोब्लासो जे जे जेन'बा हिनजावफोरा आथार' बा जिदाइन बोसोर जायोबासो आरो हौवाफोरा बेबायदिनो नैजि बा नैजिनै बोसोर जाबासो हाबा जानो मोननाय बेफोरबादि आयेनखौ जोंहा भारत सरकाराबो दानानै होदों नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनदों जे हाबानि सोमोन्दै मिथि मोनबाय नोंथां
औ औ नोंथां औ गोजोन